हेल
औ खोनादों ना
औ
हेल'
अ नोंथां खोना फैयाखै
थ
हेल'
अ खोनाबाय ना नोंथां
औ खोनाबाय
आङो जों मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन दि बर'फोरा
ओ सावरायजागोन नोंथां औ खोनादों ओ
खााब खारै होननानै बुङोबाथ' गोदो बर'फोरा माने बे थालेर दंफाङा उम बि खौ दाननानै थालिर बिफांखौ दाननानै फिसा फिसा नानै ओ माबायाव सानदुंआव फोराननानै बिदिनो साननै सानथामसो फोरानना जमा खालामनानै ओ सावनानैहाय सावनानैहाय माने हांगार खालामनानै बे हांगारखौ ओ लद्रा लद्रा खालामनानै मोनोमोन आरोना। ओमफ्राय बेखौनो गोबां खारैफोरा बानायो। औवानि आइजें गोदोना बेवहाय
औ।
खोनादों नोंथां।
औ खोनादों।
हेल'।
औ खोनादों।
औ।
हेलौ।
खोनादोंना?
औ खोनादों।
अह। आं बुंनायखौ खोनागासिनो दं दा?
औ खोनादों।
अह बेबायदिनो खारैखौहाय गोदो ओमफाय सरनानै जा आरो औवानि आइजें दङ'मोन समो सरग्रा बेखौ बानायनानै बे औवानि आइजेंआवहाय ओ खारै खौ होनानै उम ओ दैखौ होनानै फसरनानै बिन बिनि बिदैखौ जायोमोन आरो आरो माने थालेत दंफांनि बै बेदरा बेखौबो बानायनाय जाय बेखौबो खारै बानायनाय जायोमोन आरो बेखौबो गोबा गोबा दाननानै ओ सान्दुंङाव फोराननानै फासआव सुनानै लायो आरो। ओ दंफांखौ बे थालेत दंफांखौहाय ओ दानफायनानै ओमफाय दंफांखौ बुखुनानै बिनि बेदरखौहाय सुस्रानानै नो फिसा फिसा गोबा गोबा दाननानै सान्दुङाव फोराननानै बिदिनो सान्दुं गोसाबा उम सानथामसो इफोरबायदि लायो आरो बेदराहाय ओमफाय आरो बे दंफांखौथ' दंफांखौ होनोबाथ' इयो साननैफोरजोंनो रानो सान्दुं गोसाथारबा आरो। सान्दुं बांद्राय गोसा नङाबा एसे गोबावानो लायो। ओमफाय बेबायदिनो सावनानै जमा खाला उनाव रानबाथाय ओ जमा खाला सै। हांगार खालामो आरो बेखौहाय। ओमफाय हांगार खालामनानै इदिनो लद्रा लद्रा खालामनानै दोनोमोन आरो गोदोना। ओमफाय बस्थाफ्राव बा बहायबाबो जिखुनु मोनसे दोनग्रा जायगायावहाय माने बेखौहाय दोनोमोन आरो ओमफाय ओंख्रि जानो जानोबा माने ओंख्रियाव होनोबाथाय बेखौहाय माने ओ सरनानैहाय जायोमोन आरो गोदोहाय। ओमफाय नोंथांमोननि उम ओनसोलथिंहाय जेनेबा माबायदि बानायो खारैखौहाय।
आ नोंथाङा सोंनाय बायदि आंङो फोरमायनो सानबाय ओ
औ।
खारै खारैया बर'फोरनि ओ जेरै दोरोङारि ओंख्रि। जेरै अनला अनला खारै। बेयाव
औ।
बाहायजानाय बेबो रोखोमसे बर'फोरनि मस्ला बायदियानो।
औ।
ओ बेखौ बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो गावनि रोंगौथि बायदियै बानायनानै लाबोदों।
औ।
ओ जेरै बे खारै खौ बर'फ्रा ओ थालिर बिफांनि थालिर फस्ला बिनिफ्राय आरो सबाय जेब्ला सबाइखौ मारा होखांनानै ओ सबाइया सबाइया जे मारा होखांनानै दोनजायो अब्ला बैखौ सावनानै माने सावनानै बानायो बेजों लोगोसे आरो ओ सिबिन सिबिंखौ सिबिंखौबो बर'फ्रा ओ बे सिबिं बेगरखौ मारा हो खांनानै एबा बुस्रिखांनायनि उनावहाय जे बे सिबिं सिबिंनि देन्था थायो बेखौहाय सावनानै बेजोंबो खारै बानायो।
औ।
ओ बे खारैखौ माबोरै बानायो बिनि प्रसेसखौ आंङो नोंथांनो एसे फोरमायनानै होनो सानबाय ओ सि गाङाव बर'फ्रा थाइलिर फस्लाखौ दानगोरनानै दानगोरना लाग्रोनानै बेखौ ओ
औ।
एसे जिननाय बा जिनजानो हानाय बायदि स'से थुख्रासे थुख्रासे खालामनानै बेखौ आरामै जिननानै सान्दुं गो सायाव सान्दुंङाव सान थाम सानब्रैहालागै माने रानजासे मोजाङै फोराननानै लायो। ओ जेब्ला बे लान ओ जिननानै लानाय थालिर फस्लाया ओ रानो अब्ला बेखौ ओ मोजाङै अर सुनानै सावनानै लायो। बिखौ बर' फ्रा गोदोयो माने गोजां बोथोरनि समाव बांसिन बानायोमोन मानो होमबा बेलासि थि समाव अर सायनाय समावहाय बेखौ सावोनो आरो।
औ
आ बेखौ सावखांनायनि उनावहाय जेब्ला जे बियो रोहो रोहो हांगार माने बेबायदि हाथ'फ्ला जायो।
बे हाथफ्लाखौ अखानायै जेब्ला बियो गुसु जायो अब्ला बेखौ दैजोंहाय दै सारस्रिननानै।
ओं।
इखौ
औ।
लुद्रा लुद्रा माने फिथर फिथर बायदि फिथर बायदि खालामनानै लायो। आरो फिथर खालामनानै सान्दुंङाव फोरानो। सान्दुंङाव फोरानखांनायनि उनावहाय बेखौ आ अबावबा मो जां जायगायाव थिनानै दोननानै लायो आरो जेब्ला बे ओ नांगौ जायो जेब्ला ओंख्रि संनाय।
औ
आ बैफोराव खारैनि गोनांथि जायो अब्ला बे बेनिफ्रायनो थरसे थरसे बे खारदै फिथोरखौ लाबोनानै सरनानै जायो आरो।
आरो बेजों लोगोसे बर'फ्रा बे खारिखौनो गोदोयो जि सुनाय खार नै बेफोरावबो बाहायोमोन।
खारै बर' फोरनि दोरोङारि खारि बानायनाय प्रसेसा बेबायदि आरो। जोङो दासिमबो बे एखे प्रसेसखौनो जोङो दासिमबो नुनो मोनो।
उम।
हेल नोंथाङा खोनादों ना?
औ खोनादों जेनेबा ओ खारैखौहाय बर'फ गोदो माने मा मा मैगंजों बा इ ख्रिजों बांसिन जानाय जायो नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ आ बर'फ्राथ' दोरोङारि महरै गोदोनिफ्रायनो अ नेख माने आबादखौनो मावना जाबोदों आरो बे आबादनिफ्राय आबादनिफ्रायनो ओंख्रिबो संना जाबोदों जेरै बर'फोरनि दोरोङारि ओंख्रि होनबा आ अनला अनलाखौ बर'फ्रा गोबां रोखोमैनो जायो। जेरै अनलाजों मेव मेवयाय अनलाजों दाउ ओ आरो अनलाजों लाइजों अनला फाख्रि।
औ
आरो मुला गुन्द्रुगजोंबो आ अनलाखौ जायो। ओ बेफोरावबो बाहायनायखौ जोङो नुनो मोनो आरो औव मेवाय।
ओं।
बर'फ्रा गोदोनिफ्राय ओ औवा मेवाइखौबो संनानै जाबोदों आरो बर'फोरनि बारि बागानफोराव औवा औवाखौनो जोङो बांसिन नुनो मोनखायो। आरो बे औवानिफ्रायनो बर'फ्रा आ बे खिलिगे ओ खिलिजेननाय औवा मेवाइफोरखौ आ ओंख्रि संनानै जाबोदों। बे ओंख्रि संनायावबो खारै खौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो बेजों लोगोसे दंबावो लाफा मैद्रु
औ
बे लाफायावबो बर'फ अन माने जेरै अनलायाव खारैखौ होयो थिग बेबायदिनो लाफायावबो खारै होनानै ओ संना जानायखौ जोङो नुनो मोनो
ओ नोंथांनि आयदा बायदियै बर' फोरनि दोरोङारि खारै बिनि सायाव सावरायनानै गोजोननाय मोनबाय
अ नोंथांनाव आरो मानसि जोंना समाबो दा जि मिनिट जाबायानो
औ
दोनथ'लायसै होनबा ना नोंथां!
औ दे
औ